हेल'
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों थां।
अ आङो बे समावहाय नोंथांजों जे बर'हा जे गावनि आंगो हारिमु गाननाय जोमनाय दङ दा बेनि सोमोन्दै सावरायनोसो आङो नोंथांजों फन खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना अ बिदिब्ला नोंथाङा जे जेनाखि नों मिथिनाय बर'नि गाननाय जोमनाय। बा आरिमुनि सोमोन्दै फोरमायलांदों नोंथां।
औ औ बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुङोबाथ' जोंहा मोननै रोखोमनि होननानै बुंनांगोन हिनजावफोरनि गानग्रा आरो हौवाफोरनि गानग्रा नङा होमबा? आं दायो गिबियाव हिनजावफोरनि गानग्रानि सोमोन्दै सावरायग्रो सानदों। जे हिनजावफोराहाय जोंना मा गानो बर'निया दख'ना गानो नङा होमबा दख'नाया मोननै रोखो खनि जायो लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना
बांसिन रोखोम गानो होनबा जोङो लांगा दख'नाखौ बांसिन गाननाय खौहाय नुनो मोनो आरो अग दख'नाखौहाय जायगा लानायनि जायगा औ गाननाय नुनो मोनो बांसिन नाथाय सोलिनाय साबथारैहाय लांगा दख'नाया बांसिन सोलिसिनो आरो बे दख'नाफोरखौ गोदो गोदैहाय बर बर' आइजोफ्रानो गावनि आखाइजोंनो दानानै सोरजिनानै गानोमोन। एबा दासिमबो गानो नाथाय ओ दानि दानाया गुबुनसै एबा मेचिनजों दायो एबा गुबुन हारिफ्रासो ग गुबुन हारिफ्राबो दायो। सोलायबोबाय आरो नाथाय गोदोनि समावहाय बयनिबो बर'फोरनि न'खर नखरावहाय गंफा गंफा हिसानसालि थायोमोन होननानै जोङो खोनानो मोनो। आरो बर' हिन्जावफोराहाय बेबायदिनो खुन्दुंखौ खौ दिहुननायनिफ्राय लानानै जि जानाय सिमहालागै बर' हिन्जावफोरानो गावनि आ आखाइजोंनो बेबायदि सोरजियोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनो एबा सोरजिबोदों आरो बर' बर'फ्रा दखनाान दानाय दानो थाखाय मा खालामोमोन। सिगाङावनो जोंना एम्फौ फिसियो एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौजों जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जाथेरबावो आरो एम्फौ फिसिनानै बे फिथोबखौहाय खुन्दुं बानायो खुन्दुं बानायनायनि उनाव बे खुन्दुंखौ गाबहोनो थाखाय जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बिबार बिफां बिलाइ बा दंफांनि बिगुर बेबायदि ओमफ्राय गाब होनाय जायोमोन आरो माने गाव बिसोरो मिथिखागौमोन जे बबे बिफांनि बिलाइखौ होयो माबायदि गाब जागोन बेखौ मिथिखानानै बिसोरो गाब होनानै गावब गाव नांगौ गाब खौहाय लानानै ओ होयोमोन होननानै बुङो आरो आरो ओ दख'नानि सोमोन्दै रायलायनाय लोगो लोगो जोंना ओ बर'नि ओ जे दख'ना थावसि बे दख'ना थावसिया बो गोजा गाब नुनाय जायो बे दख'ना थावसिखौहाय बैराथि आरो ओ दौदिनि आरो हिनजाव गोदानाहाय गानोमोन होननानै जोङो बुङो आ आरो बिदिबो होननाय दङ जे दख'ना थावसिखौ मानो बेबायदि ओ माने गोबां सुबुंफ्रानो गाना माने ओ ओ जेरैहाय बैराथि दौदिनि जानाय हिन्जाव एबा बा हिनजाव गोदानाल' मानो गानो बेबायदि ओ बिदि सोंथिबो जाखाङो नङा होमबा बे सोंथियाव बेबायदिबो बुंनाय दङ जे जोंहा गोजा गाबाहाय स फिसो गोरासिन मोननो कालार दि ओ गाबखौ दिहुनो थाखाय बे गाबखौ दिहुनो थाखाय बेनिखायनो खमैहाय जानायखाय बेखौहाय माने नांगौ नांगौ समावल' बाहायनो था खाय बेखौ गानोमोन होननानैबो बुंनाय जायो आरो ओ दख'ना थावसिखौ ओ हिनजाव गोदान आरो दौदिनि एबा मोदायखौ सिबिनाय समावहाय गानोमोन एबा बर' हिनजावफ्रा ओ जेरैहाय खेराइायावहाय गानो दौदिनिया मोसायो दख'ना थावसि गाननानै आरो ओ हिन्जाव गोदानाबो हाबायाव गावनि जुलिनि सानावहाय बे दख'ना थावसि खौ गानो ओ जेरै बैराथिफ्राबो गानो ओ बेबायदि मोनसे जोंनावहाय दङमोन आरो आरो ओ दख'ना गानायजों लोगोसे जोंना जोमग्राबो फैफायो जोमग्राखौबो बर' आइजोफ्रा गावसोरनो दायो गोबां आगर होनानै दायो जेरैहाय दख'ना फ्रावबो गोबां आखर एरदेरो जेरै फारौ मेगन दिंखिया आगर हाजो आगर आगर गिदिर आगर फिसा दाउसा मो ख्रेब बेदि ओ खासि हाथाइ गोबां आगर दं आरो बे आगरफोरखौ बर'फ्राहाय ओ गावसोरनो मा खालामो धायोमोन ओ ओ इदिनो जि दायोमोन जि दानायनि सोमोन्दै जोंना बे दख'ना दानायनि सोमोन्दै बुङोबा दानायनि ओ दानायावहाय दानायाव मा मा नांगौ होननानै बुङोबा जेरै थार थायो साल खुन्था गायनांगौ जायो थंब्रै बेनि उनावहाय ओ ओ जिखौ सोंनायनिफ्राय लानानै गोबां ओ मुवा बेसाद बाहायनाय जायो सोरखि जेन्थोर जेरै बालेब गनसा नो बेबायदि गोबां बाहायनाय जायो आरो माने जोंनि बर' हारिनाव बर' आइजोफोरनाव गोदोनिफायनो मोनसे ओ मावथारनांगौ खामानि बायदिया जाबाय जि दानायखौ रोंथारनांगौमोन होननानैबो। जोङो खोनानो मोनो आरो जाय हिनजावाहाय जि दानो रोङा। एबा हाबा रोङा बेखौ बेनि हिन्जावाहाय। हाबा जानोबो एबा फिसाय मोननोबो गोब्राब जायो होननानै जोंनावहाय फोथायनाय। बो दङमोन आरो माने गोदोनि समावहाय बर'फोरा बै समावहाय सोलोंथाइखौ बांसिन गोसो होआलासिनो। बै हिनजाव माने सोलोंथाइया बांसिन गोसो होजाथाव नङा गोसो होनाय नङामोन आरो सोलोंथाइखौहाय गोसो होआमोन बांसिन जोंना रोंगौथि। हिसाबै बेबायदि न'नि हाबा हुंखा रोंनाय जि दानो रोंनाय हाव मानसिया बेबायदि जानांगौ मोनसे जोंनावहाय मोनसे खान्थि सोलिबोनाय दङमोन। बेखायनो जों मिथिनो मोनो जे हिन्जाव आइजोफोरा। जि दानायाव बांसिन बिफाव लायो हिसाबै उन्दै उन्दै गथ'निफ्रायनो बे जि दानायाव मुखुब जाबोनाय। खौ जोङो नुनो मोनथिनो मोनो आरो। जेरैहाय उन्दै समावनो गथ'फ्रा गेलेनाय हिसाबैबो सुदाम दायो। सुदाम दानायखौ जों जों। सानहरोबा मिथिनो मोनो जे जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा जे जि दानायाव गोबां ओ माने मुखुब जायो एबा जि दानायखौ सिगांसि मोनसे हाबा होननानै सोलोङो एबा सोलोंथारनांगौ हिसाबै मोनसे मा? माबानाय जायो आरो औ दा नोंथाङाबो बुंदो नामा बेनि सोमोन्दै एसे।
औ। थ' जायनाखि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा। गोबां बाथ्रा फोरमायलांबाय दा बेनिनो आङो माखासे बुंबावगोन आरो दा जेनाखि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय दानायनि सोमोन्दै रायलायनो। थाङोब्ला जोङो गोदोनि माखासे खोथाफोरखौबो मख'नांगौ जायो। जे गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरनि फ्राय जोङो खोनानाय बायदिब्ला जे गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफोरा जेनाखि दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखामोन होननानै मिथियो। जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर'फोरा। जेनाखि मिथिंगानि गेजेराव थानानै रायजो जानो मोजां मोनग्रा मोनसे हारि हिसाबै। जोंनि बर' आइजोफोरा जेनाखि दानाय लुनायखौ जेननो दानाय लुनायाव नांगौ। जानाय गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमोमोन होननानै मिथिबोदों। बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासै। बिफांनि फिथाइ बिगुर बायदि मैयानिफ्राय जेनाखि बिसोरो बायदि रं फोरखौ दिहुनदोंमोन होननानै खोनादों आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि ओ बै मिथिंगानि बायदि महरखौ लानानैनो बैफोर गाननाय-जोमनाय फोरावहाय बिसोरो आगर दैखाङोमोन होननानै। मिथियो आरो। बर' आइजोफोरखौ मावे आगरजों बबे आगरखौ मिलायहोयोब्ला बा बबे रंजों बबे रंखौ लाफादेरोब्ला जिफोरा साबसिन समायना जायो बेखौ साजायनायाव बर' आइजोफोरा जोबोद गोरों होननानै। मिथिनो मोनदों बेबायदिनो जोङो। जेनाखि आसागि बैसागिनि सल'खौबो जोङो खोनानो मोननाय जायो जे बिथांमोनाहाय जेनाखि सिखौ माबोरै दिहुनबोजेना बा बोरबो माबोरै दाजेना। बैफोरनि सल'नि गेजेरजोंबो जोङो बर'नि जारिमिनखौ। एसेबाबो ओ मिथिनो ओ मोनबोनाय जादों नोंथाङा बेबायदिनो बर'फोरनि जेनाखि गाननाय जोमनाय हिसाबै जेरै हौवाफोरा ओ गामसा गानो आरो आर'नाइ लायो बेबायदिनो हिनजाव ओ हिनजावफोरा दख'ना गाननाय जायो बांसिनै ओ दा बे बेनि गे जेराव आङो जेनाखि बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा ओ गानग्रा जि बा ओ गोदोनायाव लाग्राबो होननानै बा नेरसोनथिनि मोनसे गानग्रा जिबो होननानै मिथियो बेनो जाहैबाय आर'नाइ दा आर'नाइनि सोमोन्दै आङो गुसुङै बुंलांगोन आरो दा नैबे आर'नाइ ओ बे आर'नाइखौ जोङो गुबैयै मोनसे मान होग्रा मान होग्रा होननानैबो जोङोहाय बेखौहाय बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बेखौहाय जोङो गोबां मान होनाय बिथिङाव बे आर'नाइखौ जोङो बाहायनाय जायो बे आर'नायानो जाहैबाय जोंनाहाय बर' बर'नि मोनसे जग्राफिकेल आइडेन्टिटि मोननाय मोनसे ओ गानग्रा दोरोङारि गानग्रा दा बै नैबे आर'नाइखौ जे ओ गोदोनि बै समनिफ्रायनो ओ गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जे जोहोलाव जोहोलाव जोफोरनि समनिफ्रायनो बाहायबोदोंमोन होननानै जोङो आर'नाइखौ मिथिनो मोननाय जायो गोदोनि समावहाय आर'नाइखौ जेनाखि जोहोलावजोफोरा जोहोलावनो दावहायाव थांनोसै समावहाय हरसेयावनो ओ दा दानानै हौवानो गानहो हरोमोन होननानै जोङो खोनानो मोननाय जादों बा मिथिबोदों मानो होननानै बुङोब्ला जे ओ गोदोनि जोहोलावजोफोराव बा गोदोनि समावहाय फोथायनाय दङमोन दि ओ जे जोहोलावजोफोरा जे जोहोलावफोरनो जेनाखि दावहायाव थांनायनि सिगांनो जे आर'नाइखौ जोङो हरसेयावनो दानानै गान हरनो हायोब्ला बियो दावहायाव देरहाबोयो होननानै फोथायनाय जायोमोन बेनि थाखायनो गोदोनि गोदोनि समाव जोहोलावजोफोरा जे हरसेयावनो आर'नाइखौ दानानै ओ दावहायाव थांनायनि सिगां हौवानो गानहरोमोन होननानै जोङो ओ मिथिबोदों बेबायदिनो आथिखालावबो जेनाखि आर'नाइ बे आर'नाइखौ गोबां बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो ओ गोबां अनसायबोदों बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरा ओ नैबे आर'नाइ ओ बेखौ ओ बेखौहाय जेनाखि गावनि आखाइजोंबो ओ गावनि आखाइजोंनो दानानै दिहुननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो ओ आ खालाव ओ गोबां आर'नाइखौ दानो थाखाय मेसिनफोरबो बाहायनाय जासै ओ दा बैफोर आर'नाफोर आर'नाइफोरखौ आर'नाइफोराव बायदि आगर जेरै ओ हाजो आगर हाजो आगर बन्धुराम आगर ओ मुफुर आफा बा बैफोरबायदि माखासे आगरफोरखौहाय ओ होनाय जायो दा आर'नायाहाय गोबां गाबनाय थायो बेबायदिनो गोजा गोथां गोमो बेफोरबायदि जोङो गाबफोरखौहाय ओ बांसिनै नुनो मोननाय जायो दा बैफोर बर'नि माखासे ओ दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओ इफोरखौहाय ओ बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो बांसिनै दानानै गाननायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो ओ बर' आइजोफोरनि जेरै दख'ना गाननाय दा बै दख'नाखौबो। दख'नाखौ जेनाखि जोंनि बर' आइजोफोराहाय। गावनो आखाइजों दिहुननानै‌ बा गावनो खुन्दुं थुननानै बेबायदि जोङो। दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो नैबे जोंनि आथिखालावहाय गोबां सुबुंफोरानो गावबा गावनि दख'नानि ब्रेन्ड दिहुननानैहाय। आथिखालावहाय गोबां रांखावरि खामायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो गोबां जोंनि बर' आइजोफोरानो दानाय लुनायनि गेजेरजों। ओ गावनि न'खरखौ दैदेनलांगासिनो दङ। बेबायदिनो गोबां आइजोफोराहाय फालां दख'नानि फालांगि खालामनानै गोबां गावजों लोगोसे